ओम मा खालामदों नोंथां?
अ नोंथां नै ओरैनो दंलाबायो जिरायलाबायनानै दङ नोंथां
औम अबाव दं नोंथां?
नोंथां नै न'आवनो दङ आं दायो दसे दंफां सायायाव जिरायला बायदों अ ओंखामखौथ' सानजौफुनि जाथ'वाखैमोन नोंथां नै दहय फुंनियालाय जाबायमोन आरो नोंथाङालाय मा खालामदों?
मा आंबो ओरैनो जिरायनाय दं नोंथां नै
अ अ
मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' जोंना माबासोमोनलै आलु दालि सयाबिनसो मोन नोंथां।
औ नोंथां औ
औ
माने नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ सावरायजागोन दे नोंथां मा आयदानि सायाव र सावरायनो सानदों नोंथाङाबा?
औ थार माने जेनेबा बिफां लाइफां एबा दंफांफोरा जोंनि जिउआव एबा जोंनि जिउ खुंनायाव माबायदि मदद होयो‌? एबा मा मा खामानियाव बाहायजायो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो
अ अ जोबोद मोजां आयदा बेथ' जोंहा जेनेबा बिफां लाइफां दंफां लाइफांफोराथ' बिदिब्ला नोंथांङा आंनो सावरायग्रोनोसै ना नोंथां?
औ औ नोंथां औ
जोङो जेनेबा जेनेबा जोंहा बिफां लाइफांफोर होनोब्लाथ' जोंहा जोबोद जोंनि जिउआव गोनांथार होननानै आं सानो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ औ
औ मानो होनोब्ला जेनेबा जों बिफां लाइफांनि दारैसो थांनानै दं होनजायो। जोङो जेनेबा बिफां लाइफांफोरा जोंनो गोबां रोखोमनि अक्सिजेन बायदिफोरखौ होयो। आरो जों जों जों बिफां लाइफां बिफांफोरा जेनेबा जोंनि सोरगिदिं गामिफोराव एबा ओनसोलफोराव जों बांसिन बिफां लाइफांफोरखौ जों नुनो मोनो हाजो हालाफोराव बिफां लाइफांफोरा जेनेबा बुं फबनानै थायो आरो दायो जोङो जोंनि ओनसोलफोराव माने बिफां लाइफां थानाया जोबोद गाहाम होननानै आं सानो मानो होनोब्ला जोङो बिफां लाइफांफोरा जोंनि थाखाय अनेक रोखोमनि हेफाजाब होयो जेरै जों बिफां लाइफांनि दारैनो गोबां रोखोमनि बायदि मुवा बेसादफोरखौ जों बानायहैनाय जायो आरो बिफां लाइफांफोरा जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो जों माने जेब्ला जोंहा गरम बोथोरफोराव सान्दुं गोसा जायो अब्ला जों माने जों गोबां माने बे सानदुंनिफ्राय बासिनो थाखाय एबा बासायनो थाखाय जोङो बिफां लाइफांफोरनि सायख्लुमाव थानानै जोङो मोजां मोनो आरोना नोंथां। आरो
औ औ नोंथां औ
जोबोद गरम जायोब्ला बिफां लाइफांफोरानो जोंनो बार होयो बे बारनि दारैसो जों माने गुसुयै जेनेब्ला थान्दा थानो हायो। आरो बेल' नङा जोंहा बिफां लाइफांफोरनिफ्राय अनेक रोखोमनि जाहा माने बिफां लाइफांफोरनिफ्राय अनेक रोखोमनि मा होनो? फिथाइ सामथाइफोरबो माने जों मोनो आरोना नोंथां?
औ औ नोंथां
जेनेब्ला हमनानै ला जोङो थाइजौ बिफांनिफाय थाइजौ फिथाइ मोनो नालेंख खर बिफांनिफ्राय जों नालेंखर फिथाइ मोनो। बेफोरबायदि जोङो माने जोबोद मोजां मोजां गोदै गोबाब गोखै गोखा बेबार बेफोरबायदि माने जोङो फिथाइ सामथाइफोरखौ जों मोननो हायो आरो ना। आरो अबेबा गिदिर गिदिर बिफां लाइफां फोरा गोबां रोखोमनि जेनेब्ला जोङो बाथाम थखथा बेफोरबायदि जोंहा होयो बेफोरखौ जों माने ओ दंफांखौ जों माने हाफायनानै बा दानफायनानै जोङो माने बेफोरखौ फानहरनो हायो गुबुन गुबुन मानसिफोरनो एबा आरो जोंहा बे बिफां लाइफांफोरनि दारैनो जेनेबा जोंहा गोबां मा होनो बेखौ जो न' लुनायफ्रावबो जों बाहायनाय जायो आरो जोङो सानफ्रामबो जों उन्दुबाय थाग्रा बिसिनाफोर बेफोरनिफ्रायबो जों माने बिफां लाइफांफोरनिफ्रायबो जों माने बिसिनाफोरखौबो जों माने बानायनो हायो आरो ना नोंथां दा बेल' नङा जोङो बिफां लाइफांफोरा जोंनि थाखाय अनेक खामानि होबावो बेफोरखौथ' जों बुंनानै फोजोबनो हाया नाथाय आं मोनसे बाथ्रा दंबावो दे जेनेब्ला जोंहा गासैबो सुबुंफ्रानो बिफां लाइफांफोरखौ जों माने दान नो नाङा बा जोङो लाइफांफोरखौ दानबाबो हय' जेनेब्ला जों गायनानै लानांगौ आरो ना जोंनि न'फोरनि सोरगिदिं जों गायनानै लाजोबनांगौ आरो ना दायो बाथ्राफोराथ' बेल' नङा नोंथां आरो जों बुंनो था थांबावोबा जोंनि टाउन सहरफ्राव जों माने एसेबां बिफां लाइफांफोरखौ जों माने नुनो मोना बेनि दारैनो माने जोंहा मा होनो बिदुं बिदुं बांनाया जायो होननानै आं मिथिनाय जायो बे बिफां लाइफांफोरनि दारैनो जेनेब्ला जोंहा टाउन सहरफ्राव माने गोबां गरम जायो आरो दा जोंनि गामि ओनसोलफ्रावथ' एसेबां बिबदि गरमब्लाबो जोङो बिफां लाइफांनि दारैनो बार मोननानै गुसु गुसु माने थानो हायो आरोना नोंथां
औ औ नोंथां
दा माने जोङो बे बिफां लाइफांफोरनि दारैनो जों बायदि बायदि रोखोमनि गिदिर गिदिर बिदिनो न'फोर लुनायफोरावबो जों माने बाहायनाय जायो बिफां लाइफांनि बे बाथामफोरखौ एबा थखथाफोरखौहाय आरो बेल' नङा दंबावो जोंहा माने जोंथ' बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा बिफां लाइफांफोरनि बागै नाथाय आं जा मिथियो बेखौ नोंथांनि सिगाङाव आं एसे फोरमायनानै होबाय नालाय नोंथाङा माबायदि मोनदों बे आं मिथिनायफोरखौ फोरमायना होनायनि थाखाय
अ नोंथां नोंथाङाथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय नङा होमबा नोंथां जेनेबा आं मोनथियि बाथ्राफोरखौ नोंथाङा बुंलांबाय मोजाङानो मोनदों नोंथां
अ जेनेबब्ला नोंथां जेनेब्ला नोंथाङाबो बिफां लाइफांफोरनि बागै नोंथां मिथिनाय बे बायदि जेनेब्ला जा हायो एसे फोरमायनानै होदो खोमा ना नोंथां
औ नोंथां जागोन नोंथां जागोन जेनेबा आं फार्स्टआव बुंग्रोनो हायोदि बिफां लाइफां बिफां लाइफां गैयाबाथ' जोंबो गैया होनना बुंनो हायो आरोना नोंथां जेनेबा बिफां लाइफां बिफां गैयाबा सुबुं माहारियाबो गैया होनना बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोङो बिफां लाइफाङासो अक्सिजेन एबा जों हां लानाय बारखौ होयो नङा होनबा नोंथां जेनेबा जों बिफां लाइफां गैया गैब्लानो जों हां लानाय बार एबा अक्सिजेनखौ जों मोननाय नङा आरो जोंनिफ्राय ओंखारनाय ओ गाज्रि गेस एबा कार्बन-डाइ-अक्साइडखौ बिफाङा बिफां लाइफाङा सोबनानै लायो आरो जों जेनेबा बे कार्बन डाइ अक्साइडखौ जों बिफां लाइफाङा सोबनानै लायाब्ला जोंनो उल्था मोनफिनोबा जोंनि देहायानो जों खहा जागोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
बाथ्रा जेनेबा जों बुनो दि बिफां लाइफां गैयाबा सुबुं माहारियाबो गैया होनना बुंनो हायो आरो माखासे बिफां लाइफां बिफाङा मदद होबावो जायो जोंनो बिफां लाइफाङा जोंनि न' बानायनाय एबा सियार बानायनाय एबा टेबोल बानायनाय एबा बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद एबा जिरायग्रा आयजें माने बानायनायफ्राव जेनेबा बिफां लाइफाङा मदद होयो आरो न' बिफां माने जों जोंनि माने ओ बोथोरा माने बांद्राय गरम जायोब्ला जों बिफां लाइफांनि सिङाव थानानै एबा बिफां लाइफांनि सायहायाव थानानै जों गोसो एबा जोंनि देहाखौ जों थान्दा खालामना लानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ
औ आरो जोङो बिफां लाइफां बुंबाव्ला जेनेबा जोङो गोदोनि समाव आबै आबौमोननि समाव जेनेबा माखासे ओ गि गेस बायदि रोखोमनि ओंखारै समाव एबा कारेन्टजों संग्रा ओंखारै समाव जों बिफां लाइफांनिफ्रायनो बन बुथुमनानै जेनेबा जोंनि जाग्रा मुवा एबा ओंखाम ओंख्रिखौ जों संनानै जायोमोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ
औ नोंथां आरो जोङो बुंनो हायोदि टाउन सहराव जेनेबा बिफां लाइफाङा गैयैनि जाउनाव टाउन सहराव जों थानो हाया। मानो होनोब्ला जोङो गारिनि दुंनाय एबा गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बायदि रोखोमनि एबा गारि म थर एबा बायदिसिना गिदिर गिदिर मेसिनफोरनि दुंनाय इन्जिन दुंनाय एबा बायदि रोखोमनि दुंनायफोरा बा गरम जायो एबा बांद्राय सान्दुं गोसनि थाखाय बांद्राय गरम जानायनि जाउनाव जों टाउन सहराव थानो हाया मानो होनोब्ला टाउन सहराव बिफां लाइफांखौ जों जोबोद खमै नुनो मोनो। आरो जों मोनसे बाथ्रा बुंनो हायोदि जोंङो फांसे बिफां दानफायोब्ला एबा फांसे बिफांखौ जों हाफायोब्ला जों फांबा फिसा फिसा लाइफां गायनांगौ होनना जोङो बुंनो हायो आरो ना नोंथां। आरो दानि जे दानि जुगाव माने गोबां बिफां लाइफांफोरखौ जोङो दानस्रांनानै जोङो न' लुनो हमो। हमलांबाय बेनि जाउनावनो बांसिन माने बिफां लाइफाङा गोमालांनानै बिदुङा दानि जुगाव माने बारा जानो हमलांबाय आरो ना नोंथाङा।
औ औ
औ औ नोंथां आरो जों बुंबावनो हायोदोंथ नोंथाङाथ' बुंखांखाबाय जेनेबा बिफां औ बा बिफां लाइफाङा जोंनो जोबोद फिथाइ सामथाय होयो नङाबा नोंथां
औ होयो नोंथां नंगौ
औ जायनि फिथाइ सामथायाइ बा जाय बिफांफ्रा जोङो फिथाइ सामथाय बेफोर फिथाइ सामथाय जों नि माखासे देहानि थाखाय जोबोद भिटामिन होननानै जों मिथिनो हायो जों बुं हायोदि माखासे फिथायफोरखौ जेनेबा जों बुंनो हायोदि थालिर थालिर दाबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ थालिर सफारि आरो आपेल नारेंखर बेफोरबायदि माखासे फिथाइ सामथायाइफ्रा जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरोना नोंथां। जायनि जाहोनाव जों बिसोर बिफां लाइफां थानायनि जाउनाव जेनेबा जोङो बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइखौ जों मोननो हायो। आरो जों बेफोरबायदि फिथाइफोरखौ जों मोननानै जायोब्ला माने जोंनि देहाया मोजां जायो ना। नायखौ जों मिथिनो मोनो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ
औ औ आरो जों बुंनो हायोदि बांद्राय बिफां लाइफां दानोब्ला बा बांद्राय बिफां लाइफांखौ फोजोबस्राङोब्ला जेनेबा जोंनियाव बा बारहुंखा बारनायफ्रावबो जोङो जोबोद दुखु खस्थ' सहायनांगोन मानो होनोब्ला जोंङो बिफां लाइफां थायोब्ला बारहुंखा बारनायफ्रा एसेबाबो लासै जायो आरो दैबानाफोर जायोब्ला बिफां लाइफां थानायनि जाउनाव एसेबाबो जोङो सहाय मोनो मानो होनोब्ला बिसोरनि रोदा फोरजों हाफ्राव सिथाबनाया जेनेबा जों बिसोरनि हाया खुरखाया लासे जोंनि मोजाङै थानो हायो आरो बिफां लाइफां थायोब्ला जोंनि बुहुमा एबा जों माने बुहुमानो आरो जेनेबा मोजाङै थाहैगोन जेनेबा जों गुसुयै थागोन जों होननाय खौ जों बुंनो हायो नङा होनमा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां जेनेबा समाबोथ' जाबाय नोंथां आ कलखौ एसेबयावनो दोनथ'नोसै खोमा दा नोंथां।
अ बिदिब्ला जागोन नोंथां उनफोराव जेनेबा सम मोनोबा राय्लायफिनसै आरो नोंथांनिफ्राय आंबो गोबां बाथ्राफोर मिथिबाय नोंथां बिनि थाखाय जेनेबा रोजा रोजा साबायखर बावबाय नोंथां बिदिब्ला
औ नोंथां औ।
औ औ दे।